औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
औथ आनि खलरनायनि जाहानो जाहैबाय जों दा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों आरो ना जेरै जोङो दैज्लांनि बाग दैज्लाङाव जानाय मैगं थाइगंनि बागै नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना
जागोन दे बुंदे
आनथ दैज्लाङाव जेरै जोङो मैगं थाइगं जानाय होनब्लाथ' जेरै जोंना थास' बिबार नङा होनब्ला नोंथां
उम
औ थास' बिबार होनब्लाथ' जेरै जों बर'फ्रा जेरै अमा बेदरफोरजों जायो आरोोना जाहाथे जों बेखौ संनो थाखाय जेरै जोङो न'खरावनो जेरै आस' थास' गायनाय बेनिफ्राय जोङो बिबारखौ खाना लाबोनानै जेरै जोङो संनांगौ द बेखौ जेरै जोङो खारै एसेब्लाबो होनांगौ जायो आरो ना जेरै खारै होआाबब्लाबो जोङो गोखै मैथाफोर होनांगौ आरो ना जेरै जाहाथे जोंनि गारमाफोराव जेरै मान होया औ आरो जोङो बेखौ अमा एबा बयलार बेदर संनानै जानाय जायो आरोना आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो थास'खौ जों गासैखौबो जानाय जायो आरोना जेरै जोङो थास' बिथ्रि थास' आइथें थास' आइथेंजों खान्थाल बेगर आरो जोङो थास'नि थास' बुगा जेरै थास' बिलाइफोरखौबो जों जानाय जायो आरो ना थास' बिलाइखौ जोङो खारदै खारै मैगं जानाय जायो आरो जों थास' खौ जायोब्ला जोबोद थास' जोबोद मिनारेल थायो आरोना जाहाथे बेमार आजार जाब्लाबो जोङो थास' बुगाखौ जानांगौ जायो आरोना जेरै जोंनि देहाफोराव जि जोंनि मोदोमफोर माननाय जायो बेफोराव जाब्लाबो थास'नि बुगाखौ जायोब्ला हामो बुङो आरोना
औ हामो
बुथ्रिफोरखौबो जाब्ला गुजुनायफोराबो हाम हामो होननानै जोङो जोंनाव मोनसे फोथायनाय दं आरोना आरो गोबाङानो जायो जेरै थास' बिथ्रिफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जों थास'खौ गासैखौबो जाजायो बेनि बिगुरखौल'सो जाजाया होनब्लाबो जायो आरोना औ नोंथाङाबो हायोबो एसे फोरमायनानै हो
औ जागोन
औ
जानाय लोंनाय बुङोबा दा जोंनि बर'निफ्राय अनला ओंख्रि संनायनि बागै बुंनो आं
औ हागोन नोंथां थारैनो
होनबा जोंना अनला ओंख्रि संनाया जाहैबाय गिबियावनो अन ओ माइरंखौ सोमना लानानै जेब्ला गुरै जागोन बेखौ मा गोदोनि दिनाव जोंनि अनला देनाय अन गुन्दै देनाया जाहैबाय मामोन ओ उलारजों गाहेन जों देनानै गुन्दैफोर गुन्दै खालामो बेफोरबायदि नाथाय आथिखालाव दा मेसिनारि ओंखारनायनि जोहै दा गोबाङानो बेफोरजों बानायनो हमनो हमलांदों दा गोदोनि बायदि नोलिया।
औ नंलिया थारैनो।
बेबायदिनो माने अनला ओंख्रि संनायाव अन गुन्दै देनायाबो ओ गोदोनिदो गोरोबला।
औ गोरोबला औ नंगौ नोंथां थारैनो।
उम
आरो जों बुंनो थाङोब्ला जेरै अनला जानो थाखायब्लाबो जोंनो खारै नांगौ नङा होम
औ खारैया खारै नांगौ ओं।
औ जेरै जोङो अनला खारै जानो थाखायब्लाबो जोंनो खारैनि गोनांथि जेरै जोङो न'आवनो थानाय जेरै थालेर दंफांखौ जों दानफायनानै बेनि खा ओ थालिरनि मादाखौबो जावख'नानै जोङो सानदुुंङाव सानदुुंङाव फोराननाय जायो आरोना औ बेखौ जिरनानै बेनि बिगुरखौबो थालिरखौबो जोङो जिरनानै ओ गोबां खस्थ' आरोना बेहायबो जेरै खारै खारै होननानै खारैखौ जों बानायनो थाखायब्लाबो।
उम गोबां खामानि दङ बेयाव।
औ जेरै औ दाननांगौ दाननानै जोङो औ रौ रु रुवाफोरजों जेरै जों सिंखावनांगौ बेखौ जों सिखाजों फिसा फिसायै जोङो जिरनांगौ गौ आरो सानदुंआव फोराननांगौ आरो बेख खौ जोङो रानब्लाथाय जेरै जोङो बेखौ ओ साफा हायाव लिरनानै जों बेखौ सावनांगौ।
सावनां
बेनिफाय जोङो हांगार मोनो आरोना थां हांगारखौ जोङो बेखौ जोङो ओ दैजों साफा जोङो बे हांगारखौ जोङो दैजों साफा जोङो मुस्रिफोर होनानै जेरै सरनानै जेरै बेनिफाय जोङो खारै दिहुन नाय जायो आरोना औ बेहाय गोबां रोखोमजों खारै मेगं जाजायो आरो जेरै सबाइ खारै ओ गोबां अनला खारै औ। सबाइजों साम' गोबां रोखोमनि जों जाजायो। मानोना बे खारैया जेरै सिनायथि आरोना जों बर'फोरनि गोबाङानो
उम
आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि सबाइ संनायाथ' जेरै जोङो सबाइखौ ग'लाफोरनिफाय बायना लाबोनाय जायो। औ बायना लाब नानै जेरै जोङो न'आव सोमना दोननाय जायो आरोना जाहाथे बेनि बिगुरा खारजोबो।
औ औ साफा जानाय बायदि आरो बुंनो थाङोब्ला जों बेखौ ओ बिदिनो जोङो दाउफोरजों जानो थाखायब्लाबो साम'सफोरजों जानो थाखायब्लाबो जोङो जोबोद खस्थ' आरोना साम'फोर जों जानो थाख खायब्लाबो सबाइजों साम' आं बेखौनो बुंनोसै नोंथांनिसिम। जेरै जोङो साम' खौ जोङो बायनानै बायनानै एबा जोङो फुख्रि एबा जों दैमाफोराव खननानै लाबनाय जायो आरोना। बेखौ जोङो साननै सानथामसो सोमनानै दोननाय जायो आरो बे जाहाथे बिनि बिजानु आरो ओ जेरै बिनि ओ। हा-हा हाबनायफोरा खारनायनि थाखाय आरो। जोङो बेखौ ओ। सोमना दोनखांनानै जों बेखौ साफानो गोखैजों होनुनांगौ आरोना। खोरदैफोरजों हुनांगौ साफानो जाहाथे बिनि बिजानुफोरा खारनायनि थाखाय। ओमफ्राय जोङो बेनि खिबुखौ एसे दाननांगौ आरो जोङो बाखनि इनि खु। थानाय बाख्लाखौ जों गारनांगौ जायो आरोना। औ आरो जों बेखौ। ओ एवफ्रामना लानांगौ जायो। सबायजों जानो थाखायब्ला।
औ।
हुफ्रामना लानानै जोङो बेखौ ओ। सबायखौ जोङो खारै होनानै ग्लब-ग्लब गोदौ होनानै जोङो गेब्लेहोजोबनानै। जोङो बेखौ साम'खौ जोङो जायो आरो न'? जानो थाखाय जेरै जोङो। बेखौ खालामजोबनानै जों संबाय थानाय जायो आरो गोदौबाय थानाय। जायो। बेहाय जोङो जाब्रां बायदिसिना बानलु। जेरै पियास बायदिसिना होना-होनाय जायो आरोना नोंथां। औ नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायलां।
हेल'! नोंथां।